खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादो खोनादो
औ मोनसे आयदानि सायाव ओ रायज्लायनानै फन खालामनाय जाबाय
दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
उन ओ दानि मा होनो? जोंनि समाजारि मान थासारि आरो सोलोंथाइनि सायाव रायज्लायगोन आरो ना
औ दे जागोन खोब मोजां आयदा
ओ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ डिग्रि लानायसिम नङा होमबा सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगोनो जोंना बे फैयो। आथिखालनि सोलोंथाइ लानायनि कम्पिटिसननि बेलायाव एसे रायज्लायनो सानबाय बिनि सायाव एसे फोरमायनो सानबाय आङो। ओ दानि सोलोंथाइनि जेनाखि थासारिया माने बादायलायनायनि मुगा जाहैबाय नों हायोना आं हायो नों गोरोंसिन जानो हायोना आं गोरोंसिन जानो हायो। बेबायदिनो ओ आजिखालिनि गारजेन बा मा होनो दिथागिरिफ्राबो गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजां बा गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन खालामनो थाखाय बेबायदिनो मोजां मोजां फरायसालि आरो इन्स्टिटिउटफ्राव माने एडमिसन खालामनानै फोरोंहोनाय बा फरायहोनायखौ नुनो मोनसै आरो नङा नोंथां? जेरै जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव गोबां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां ओ फरायसालिफोर दंसै जाय फरायसायाव फरायसायाव फरायसालियाव फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रा बर' फरायसाफ्राबो बिदिनो फार्स्ट दिभिस'न बिदिनो डिसटेनसन बिदिनो लेटार लानानै पास खालामनो हानाय गोबां फरायसाफोरबो ओंखारबाय आरो दा बेयाव जों नुनो मोनो जोंनि सिमेन्ट साफरि ओनसोलावबो माखासे ओ फरायसालिफोर बेबायदिनो मोजां मोजां फरायसालि ओंखारबाय ओ बर' मिडियामानो हक ओ इंलिस मिडियामानो हक बा आस मिडियामानो हक दा बैफोर फरायसालिफ्रा नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो कम्पिटिसन आरोना फरायसालिजों फरायसालि आरो फरायसाफोराबो बेबायदिनो कम्पिटिसन जाबाय आरो खोब बे मोनसे मा होनो जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोजां आरो माने सोलोंथाइ लानायावदि बयबो गाव गावनि गथ' गथ' गथायाइखौ बा बेबायदि ओ लाइमोनफोरखौ गारजेनफ्रा बा बिमा बिफा दिथागिरिफ्रा माने मोजां फरायहोनो थाखाय बा मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय बैफोरबायदि फरायसालिफ्राव माने रां गारनानैबो बा पिस गोबां पिस होनानै बेफ्रायबो जों फोरोंनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बियो जाय जोंनि माने बर' फरायसाफोरनि थाखाय माने मोनसे ओ दावगानायनि मोनसे लामा बै लामाखौ बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव मोनहैयो आरो ना बेबायदिनो मोजां माने मार्क लानानै फरायनो हाब्लासो बा पास खालामनो हाब्लासो पास खालामनो हाबासो मोजां मोजां इनस्टिटिउट बा माखासे मोजां मोजां इउनिभारसिटि टिफ्राव जोङो फरायहैनो हायो बिनिखायनो मा होनो मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव माने हायार सेकेण्डारिनि मा होनो मार्कआ बिराद इम्परटेन्ट होननानै जों नुनो मोनो आरोना बै ओ बे समाव माने हायार सेकेणडारिनि जिथुनाखि एगजामाव मोजां जुदि माने लिरनानै बा फरायनानै पास खालामनो हायोब्ला माखासे माने मोजां मोजां इनस्टिटिउट फावथ थांनो हाया जेरै हमा ला इन्जिनियारिं लाइनानो हग बा डक्टर लाइननो हक बा बायदि बायदि लाइनावनो माने इन्ट्रेन्स एक्जामफोर होनानै माने फरायहैनो हायो जायनि जाहोनाव माने जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि गारजेनफ्राबो बेबायदिनो मोनसे मा होनो बिथांमोनाबो सानदों मोने मोजां मोजां इनस्टुतेटब्ला मोजां मोजां इउनिभारसिथि मोजां मोजां दिपार्मेनट आव बिथांमोना फरायहैनानिसो सोरबा डक्टर सोरबाबा इन्जिनियार बा सोरबाबा बायदि बायदि बेबायदिनो मा होनो माखासे दिडपार्टमेन्टफ्राव साख्रि लाहैनांगौनि थांखिजों बा बैहाय माने आनजादफ्राव उथ्रिहैसारहैनानै ओ माखासे गोजौ थाखोनि साख्रिफोराव मोनहैनाय बैखौ मिजिं खालामनानै जोंनि ओनसोलनिओम माखासे गारजेनफोरखौ बेबायदिनो फरायसाफोरखौ होमबा गावनि फिसाला फिसाजो बेफोरबायदिखौ जों फोरोंनाय नुसै आरो दा नोंथाङा आं माबा होनो बे बेलायाव जेनेबा बियो जोंनि थाखाय मोजांना गाज्रि ना मा मोनसे माने बिजोंफोरखौबो मा माने खहाबो खालामगोन नामा बेफोरनि सायावबो एसे बुंनो हागोन बा बर' मिडियामनि सायावबो नोंथाङा मोनथियोबा
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा गोबां गोनां गोनां बाथ्राखौ आंनो फोरमायलांदों नंगौ थारैनो बेफोर बाथ्राया गासैबो मानिनांगोन बा गनायनांगोन नोंगौ आथिखालाव खोब फरायसाफोरा माने आथिखालनि मुगायाव दावगानाय मा होनो चेलेन्ज माने जाय फरायसाया रोंगौथि गोनां जाय फरायसाया गोबां गोरों बैफोरबायदि फरायसा फोराल' माने आथिखालाव साख्रि बाख्रिफोरखौ मोननो थांसै दा जाय फरायसाया उन्दैनिफ्राय मोजां फरायलायो राङो जाय फरायसाया उन्दैनिफ्राय साखाफारा जानानै थायो बै फरायसाया साख्रिनि थाखाय जिंगासिनांगौ गोनां जाया दा बुंनो थाङोब्ला जों गोबां आरो बिनि बेलायाव आं बुंनो थांबावगोन नोंथां मानो होनोब्ला जों ब र' राव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाफ्रा गिबियावनो जोङो साननांगोन गासैखौबो जों इंलिस मिडियामाव थिसनजोबबा जानाय नङा जोंनि बर'नि बिजोंनि फरायसाफोरखौबो बा जोंनि बर'नि स्कुल फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगोन खावसे इंलिस मिडियामाव फरायगोन खावसे बर' बिजोंनि फरायसालिखौबो जों फो थांना लाखिनांगोन बेनि बेलायाव जों साफ्रोमबो बिमा बिफा ओनसोलनि सुबुं ओनसोलनि दैदेनगिरि ओनसोलनि गारजेन समाज सिबियारि बिथांमोननि फिसा गथ'फोराबो बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनांगोन। मानो होनोब्ला बे बाथ्राखौ आं बेखौ बुंगोन जों बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगोन जोंहा बर' बिजोंखौ मोननांगौनि थाखाय गोबां हाजार हाजार सुबुं मुंख्लं जालांदों गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बेखौ नाजानायनि थाखायनो बा बर' राव बर' सोदोबखौ लाखिनो थाखायनो गोबां माने सुबुंफोरा मुंख्लं जालांनांगौ जादों बेनिखायनो आं बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सा फ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा साननांगौ।
नि गेजेरावनो माखासे गोबां खोथाखौ सावरायबाय नोंथां माने जोङो आथिखालावथ' गोबां नुगासिनो दं माखासे गोरों गोरों फरायसाफोराल' साख्रिनि बेलायाव गोबां जाफुंगासिनो दं बा मोनब्रै मोनबा साख्रिखौ सासे फरायसाया गोरोंबाथाय मोनखायो बा सोलोंथाइ गोनां बा गुन गोनां फरायसाया साख्रिनि माबाफोर नागिरनायाव माने गोबां माने मोनखायोबा बबे मोनसेयाव लानांगौ बा बबे मोनसेखौ सायख'ना लानांगौ ओरैबायदि इदि मोनखायो। बेनिखायनो जोङो दानि आथिखालाव गोरों गोरों जानांगोन फरायसा फोरा दानि जुगाव गोरों नङाब्लाथाय माने बिदि चेलेन्ज बा दानि माने बादायलायनाय मुगा बे बादायलायनाय मुगायाव जों साफ्रोमबो फरायसाफोरा बादायनायजोंनि गेजेरजों नाजानां गोन नों हायोबा आंबो हानांगोन नों हायाबा माने बै हायाखैबाबो नोंबो हानांगोन। बयबो हानांगोन बयबो सोलोंनांगोन बयबो रोंनांगोन बयबो थांखिसिम सहैनांगोन अब्लासो जोंहा मोनसे मोजां लामायाव फैगोन अब्लाना जोंनि
फरायसाफोराबो मोनसे गोजौ थाखोआव थांनो हागोन बा जोङो साख्रि बाख्रि गिदिर गिदिर साख्रिफोरखौ जोङो जोङो मोननो हागोन। बिदिनो नों गौ जोङो बिजोंखौ फोथांना लाखिनोबा बिदिनो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनांगोन अखल जोंनि गामिनि खनानि बर' सुबुंफोर बा गामि खनानि माने रायजो जाबोनाय बर'फोराल' बर' बिजोंनि फरासालिखौ फोथांना लाखिबा जानाय ना जों बिदिन्थि हिसाबै बा जोङो लामा देखायलांनाय हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिफोराबो गावनि
फिसाफोर बा गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो बर' बिजोङाव फोरोंनांगोन बर' बिजोंखौ फोरों
नायनि थाखाय जों बयबो साखा फारा जानांगोन। जुदि जों बर' बिजोङाव फरायनायखौ माने बावलाङोब्लाथाय मोनसे समायाव जोंनि बर' बिजोङा गोमालांगोन बा जेब्ला जोंनि हालामनि खाथियाव गंब्रै गंबा बर' बिजों फरायसालि दंसै नाथाय बबेबा फरायसालिया थैलांबाय बा अबेबा फरायसालियाव गंसे गंनैजों माने बै गंसे फरायसालिनिखौ गंसे फरायसालियाव लाबोनानै गंसेल' बर' बिजों फरायसालि खालामबाय। बेखौबो जों मिथियोबा जोङो खोनानो मोनबोदों। बेफोरबायदि जायोब्लाथाय जोंनि समाज बा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया गोमालांगोन मोनसे समाव बैफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय मोनफ्रोमबोनि जोंनि राहायानो जाबाय जोंनि साफ्रोमबोनि ओनसोलनि दैदेनगिरि। गेदेर गोलावफोरनि दैदेनगिरिनि फिसाफोरखौ जोंनो बर' बिजोंनि फरायसालियाव जों थि सननांगोन बर' बिजोङाव जों फोरोंनो होनांगोन आं बुजियो आं फोथायो जे
ओ बेयावनो आं एसे जाबदेरनो सानदों दानि माने समाजारि थासारिफ्राबो माखासे माने जोंनि दासिमबो माखासे गामि दं आरोना आनडेभलप गामिफ्राव माने दासिमबो। ओ माने लोंला जाला खालामो ओमफ्राय बेबायदिनो दावराव दावसि बै फोरनि थाखायबो माने जोंना सोलोंथाइया गामि ओनसोलाव एसे दाउद डाउन जादों नामा? दा नों-नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंगोन?
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां गामि खनलायाव माख माखासे बिथिंफोरखौ नों नोजोर होनानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि बुं नुदों बै थारैनो सै थो माखासे गामि खनलायाव ओरैबायदि दंमारो नोंनि बुंनाया थारैनो नंगौ। बेफोरबायदि लोंलाय जायोब्ला जोंनि बर' समाजनि माखासे फैबाय थानाय इयुन जोलैनि जेरै जों एसेबां गोजौ थासेयाव दा मोनफैदों बै मोनफैनायनिबो माने गाहाय थाखोआवनो जों मोनहैगोन। जों गुबुनजों नासयजागोन। जों जेरै जोंनि बर' रावखौनो गुबुन जों माने बाहायनायनि उनावबो जों जुदि खोमाफिनजायोब्ला बैफोर समाव माने बेफोरबायदि जायैगोन माने जोंनाव। गोरों-गोरों फरायसाफोरा ओंखाराबाथाय माने गामि खनलायाव बेफोरबायदि जाना लोंनानै जुदि जोङो फरायनायनि बेलायाव माखासे फरायसाफोरखौ जेंना होयोब्लाथाय खैफोद जागोन आरो इयुननि थाखाय जोंनि ब बर'नि थाखाय। अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन खोमा।
औ औ नोंथां जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय औ दे।